औ गोजोन फुंबिलि नोंथां
गोजोन फुंबिलि
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय ओ बर'फोरनि माने सोलोंथाइनि सायाव आं सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां। सोलोंथाइखौ लानानै जोङो बोरैहाय खामानि मावनो हायो जिउआव।
औ
नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना।
हागोन नोंथाङा औ रायलायनो
औ औ जों सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो मिथिगौ नङा होमबा सोलों थाया जोंनि अर साफ्रोमनिबो जिउआव गोनांथि ओ सोलोंथाइ गैयाबा दिनैनि जुगाव जोङो बेंगुरा जानानै थानो गोनां जायो। आरो सोलोंथाइनि गेजेर जोंसो जोङो जिउआव गोबां खामानिखौ जों मावनानै लानो हायो आरो जेरै गंसे न'आ जेरै मुदा गैयाब्ला जेरै गसंनानै थानो हाया थिग बिदिनो मानसियाबो सोलोंथाइ गैयाबा जिउआव गसंथेनानै थानो हाया बेखायनो जोंनो सा फ्रोमनोबो जिउआव मानसिखौ मोननो थाखाय सोलोंथाइखौ नांगौ। गाव गायनि गियान आरजिनायजों लोगोसे जोङो जिउआव नोङो मायबा मोनसे मावनानै जानो हायो आरो सोलोंथाइ थायोब्ला। आरो जायहा मानसिया सोलोंथाइ गैया बे मानसिया बेंगुराजोंनो समान बा खानाजोंनो समान आरो मेगन नुनानैबो नुयिबायसा आरो। बेखायनो जोंनो सोलोंथाइया जोबोर गोनांथिथार जोंनि जिउआव आरो जोङो साख्रि बाख्रि मावनो थाखायल' जोंनो सोलोंथाइखौ नाङा। नों साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो जिबनाव नों मायाबा मोनसे मावना जा जानो थाखाय नोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों हायो आरो नोंथां औ सोलोंथाइखौ जोङो गारनानै जोङो मोनसेबो हाबाखौ जोङो मावफुंनो हाया। सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जों दिनै गोबां खामानिखौ जों मावफुंनो हायो दिनै जों नोंथाङा जुदि सासे अफिसार जानोब्लाबो नोङो दिनै सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जानो हागोन। जेरै आइ एस आइ पि एस लोगोसे नोंथां आसाम स्टेटनि माबाफोर गोबां अफिसार रेंंकनि जुदि एग्जाम लिरनो गोनांबा नोंथाङा खमैबो ग्रेजुवेट जानांगोन आरो। अब्लासो नोंथाङा जेखिजाया आसामनि बा स्टेटनि बा सेन्ट्रेलनि ओ अफिसार रेंकनि एग्जामखौ नों लिरनो हायो आरो। बेफोर गासैबो जोंनि सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो मानोना सोलों थाइ लानानैबो गोबां मानसिया साख्रि मावो बा खायफाया बिजनेस मावो नङा होमबा। नों बिजनेस मावनोब्लाबो नोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो आरो नोंथां। सोलोंथाइखौ गारनानै मोनसेबो हाबा जोङो मावफुंनो हाखाया आरो दिनैनि जुगाव आरो।
सासे हमगार्ड बा सिकिउरिटि जानो थाखायबो जोंनो दाइन थाखोसिम जोंनो फरायनो गोनां जायो मानोना नोङो क्लास ओइट फरायनाय बा सार्टिफिकेट होनो गोनां जायो आरो। बेफोरबो जोङो जोंनि थाखाय माने गोनांथार आरो। नों जुदि स्कुलावनो गायाखैब्ला नोंनो बै सार्टिफिकेटखौबो नों मोननाय नङा आरो। अब्ला नोङो सिकिउरिटि गार्ड थानोबो दिनै जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथि जानानै फैबाय नङा होमबा नों थां आरो जायफोरा दिनै ओ मा होनना बुंगोन जाय फोरा दिनै सोलोंबाय थादों बिथांमोनाबो इयुनाव जाफुंसार सुबुं जानो हागोन। आरो जों फरायनायखौ जोङो लांबाय थानांगोन। जोंनो हानाय सानफ्रोमबो खिथाब माने बुक खिथाबफोरखौ जों फरायबाय थानांगौ जोङो। ओ बेयो जोंनि थाखाय गोबां ब्रेनखौ माने माने सार्भ खालामो आरो फरायनाया। फरायनायनि गेजेरजों गोबां गियान जों बुथुमनानै लानो हायो नङा होमब्ला जायखौ नोङो जेसेबांनो सोलोंगोन एसेबांनो रोंगोन। आरो नोङो दिनै गोजौ सोलोंथाइ लानोब्ला दिनै नोङो न'नि बाहेर निफ्राय ओंखारनानै गुबुन रायजोआव बा गुबुन हादरावबो नों फरायनो थांनो गोनां जायो नङा होमबा। बेफोरो मोनबा-मोनफा जोंनि बे सोलोंनायनि दावगानायनि थाखाय जों दिनै जोङो गोबां लिरगिरिखौ जोङो सोरबा इउ एस ए लण्डन इउ के बेफोराव जों दिनै फरायहैयो गासैबो बियो सोलोंथायादि गोनांथार मानसिनि जिउआव बेफोरखौ थांखि लानानैसो बिथांमोनाबो बे बेयाव फरायहैयो आरो। अब्ला आं मिथिनो लुबैदों नोंथां सोलोंथाइया जोंनो थाखाय मानो गोनांथिथार? नोंथाङा एसे बुंफ्रुनानै होदो।
औ नंगौ जोंनो सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोङो सुबुं जिउआव माने जोबोद गोनांथार मोनसे आयदा होननानै जों बुंनांगोन। मानो जोङो थांनानै थानोब्ला बा जोङो गावखौ मोजाङै दैदेननोब्ला ओ बा बे ओ बेजों दामिनारि मुगायाव बा टेक्न'लजिनि मुगायाव जों ओ गावखौ ओ जिउ खांनोब्ला जोङो सोलोंथाइया जोबोद गोनां। सोलोंथाइखौ जोङो लाथारनांगोन। ओ मानोना मोनफ्रोम बिथिङावनो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ ओ जों सा जोंनो ओ माबा मोनसे गियान मोननो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइनि गोनां जायो मानोना माखासे गियानफोरखौ जोङो लेखा बायदिसिना फरायनायनिफ्रायबो मोननो हायो। आरो जुदि ओ आरो बे सासे लेखा गोरोंबा ओ बेबायदि गोरों गोरा मानसि साननाय हनायाबो गुवार आरो गोथौ। जायो बेफोरबायदि नाथाय बै सासे नोङो लेखा गोर गोदोङै बा फरायै मानसिनि साननाय हनायखौ रुजुनानै नायोब्ला जोङो हमनानै मोनदाङो जे बिनि साननायफोरा माने गुवार ओ थोव ओ गुवार जाया थौले जायो आरो बेनिखायनो जोंङो सोलोंनो हाया जोबोर गोनां नों गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखायबो ओ नों हमनानै ला नों मोनसे गावनि जिउखौ ओ स्टेन्डार्ड खालामनो थाखायबो बास नोङो ग सोरखारि मोजां मासियाव साख्रि मावनो थाखायबो नोंनो सोलोंथाइखौ नांगोन नोङो सोलोंथाइ थाब्लासो बेयाव बैनि माखासे साख्रि फोरनि आनजादखौ होनानै नोङो आ बैयाव मासि लानानै नोङो साख्रि मावनो हागोन। थिग बेबायदिनो आरो बे बेबायदि सोलोंथाइनि अनगायैबो जों आरो माखासे सोलोंथाइफोरखौ न'आव मोननाय बा गिदिरफोरनिफ्राय जों सोलोंनाय बा जोङो बायदि मुवा बेसाद बानायनाय बा दानायफोरखौ जोङो सोलोंनो नांगौ मानोना जोङो ओ सोलोंथा जोंल' जोङो ओ गासै खामानिखौनो मावजोबनो हागोन बेयाव नङा जोंङ ना मानोना जोङो थांना थानाय जिउआव बा जोंनो बायदिसिना ह मावनानै लानो गोनां जायो बा माय बायदिसिना आइजें आलायखौ जोङो बुथुमनानै लानो गोनां जायो बेनि थाखायनो जोङो अ बैफोर आइजें आयनाखौ बुथुमनो बा बैफोर नांगौफोरखौ जोङो अ मोनफुंदों बा सुफुंनो थाखायबो जोङो बेफोरबायदि माखासे अ दानाय लुनाय लोगोसे आखाइनि हाबा मावनाय बा मा जायखिजाया मुवा बेसाद हेबनाय बेफोरखौबो जोङो ओ माने नांगौ बायदियै सोलोंनानै लानांगौ आरो बिदि सोलोंनानै लायोब्ला जोंनि ओ जिउ खुंनायाव जोबोद गोरलै जायो एबा जोङो संसार जा याव माने गोरलै जाहैयो आरो थिग बेबायदिनो जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जाव दाउ दाय जायगासिम जोङो दावबायनिफ्राबो जोंनियाव ओ सोलोंथाइ या थानांगोन बा सोलोंथाइखौ जोङो मोननांगोन रोंनांगोन अब्लासो जोङो ओ बै दाबसे जायगासिम जोङो थांनो हागोन जेरै जोङो सिनाय मोननि जायगायाव जों गारिफोरजों थाङोब्लाबो बैनि जोङो मा सिनायनांगोन बेनि नामनि जायफोरखौ जों साइन बर्ड होनानै दोनोबा जायगानि मुंफोरखौ लिरनानै दोनो बा बबे लामाया बबेजों थाङो बे फोनि डिरेकसनखौ होनानै दोनो बैफोरखौ जोङो नायनानै मिथिनो मोननांगोन आरो फरायनो रोंनानै मिथिनो हानांगोन बुजिनो हानांगोन अब्लासो जोङो थांनो हागोन आरो आथिखाल मुगायाव जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों बाबुर मेपजों जोङो ओ बै सिनाय मोनै जायगाखौ जोङो थांनो थाखाय बे गुगोल मेपजों जोङो नायनानै थांनो हायो बेखौबो जोङो जाहाथे जोङो फ ले जेनेबा लेखा रोङाब्ला फरायनो रोङाब्ला जोङो बेखौबो जोङो नायनो रोंनाय नङा एबा जोङो मिथिनाय नङा बेबायदियावबो जोङो जेंना गोग्लैनांगौ जागोन एबा जोङो बै सिनाय मोनै जायगासिम सहैनो हानाया गोब्राब आरो दा थिग बेबायदिनो लोगोसे जोङो ओ औ ओ लोगोसे जोङो माने गाव ओ गुबुननो नोङो माखासे गियान एबा सोलोंथाइ बा इयुन जोलैखौ नोङो फोरोंनो थाखायबो बा नोंनि ओ गथ' गथा खौ फोरोंनो थाखायबो नोंनो सोलोंथाइखौ नों गावा लाग्रोनांगोन अब्लासो नोङो नों नोंनि गावनि बा गथ'फोरखौ ओ इयुन जोलैखौ जोङो मोजां माने फारसे गोजौ फारसे लांनो हागोन एबा जोङो बिसोरखौ फोरोंनानै गोरों गोरा खालामनो हागोन आरो नङाब्ला जोङो गाव रोङाब्लाबा एबा गावनि फिसाफोरखौ फोरोंनाया बा इयुन जोलैखौ जों फोरोंनाया गोब्राब जायो। माने खस्थ' जाहैयो आरो गोबां जेंना नुजानो मोनो।
सैथो आरो जोङो गोजौ सोलोंथाइखौ जोङो गाव गावनि इयुन जेनेरेसनखौबो जोङो फोरोंनो नांगोन नङा होमबा नों रोंनायखौ गुबुनावबो फोरोंनांगोन अब्लासो जोंनि बे समाजखौ फोजोबनानै बा सोलोंथजों जौगानायखौ जोङो लाबोनो हागोन आरो सो थाया गावनि थाखायल' नङा बेयो गुबुननि थाखायबो नङा होमबा नोंथां जायखौ नोंथाङा बुंलां फ्राय नोंनि जेनेरेसनखौबो नोङो मोजां खालामनो थाखायबो नोङो सोलोंथाइखौ नांगोन आरो नों बिमा-बिफायानो जुदि जेबो रोङाबा नोंनि इयुन जोलैयाबो बिदिनो आदुरा जागोन आरो बेखायनो जोङो बिमा-बिफायाबो गोरों जानांगोन। आरो बिमा-बिफाया सानफ्रोमबो फरायनायजों सोमोन्दो थानायनि रिलेटिभ थानाय खोथा बाथ्राफोरखौ गथ'फोरनो ओ माने माने फोरमायलायनांगोन आरो आरो जाय बरथमान आरो गोजौ सोलोंथाइखौ लानो थाखायबो जेनेबा जोंनि बिमा-बिफाफोरा मोजां मोजां स्कुलाव फरायहोयो नङा होमब्ला बेफोरबो जोंनि मोनफा मोनफा आरो दिनैनि सोलोंथायादि जोंनि थाखाय गोनांथार बेखौ जोङो बिमा-बिफा फोरा दिनैनि जुगाव सिनसियार जाबाय आरो जोङो गोजौ फारसे आरो सोलोंथाइ लाबावनोब्ला नोंथाङा दिनै बि ए पास जानायनि उनाव मास्टार्स डिग्रि खालामनानै आरो लोगोसे पिओस डि नेट स्लेट होनानै नोंथाङा दिनै गोबां मोजां प्रफेसार जानोबो हायो आरो नों थाङा जुदि ओ सासे प्रफेसार जानोब्ला नोंथांनो खमैबो ओ एम ए पास जानांगोन नोंथाङा आरो नेट स्लेट लोगोसे पि ओइस डि थानांगोन अब्लानिया नोंथाङा बबेबा कलेजाव बा बबेबा बहुम फरायसालिफोराव नोंथाङा जानो प्रफेसार ओ जानायानो नोंथाङा जयग'था जागोन आरो बेखायनो जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानायाव जोङो गाैबो ओ खौसे माने गासैबो गोगो सोलोंथाइखौ लानांगोन आरो बेखायनो जोङो जोंनि सोलोंथाइ खौ लानानै खामानि मावनायखौ जोङो अरायबो जोङो गोजौआव दोननांगोन आरो अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौखौ बेखौावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
ओ जागोन जागोन गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो।